औ।
नोंथा मा खालामगासिनो दं।
औ ओरैनो दङ नों
औ दसे सम फ्रि जागोन ना नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां।
ओ नोंथांजोंहाय आङो जोंनि माखासे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो आरो बे दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा बेखौहाय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां। होनब्ला जोंना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गिबियाव जोंना अनला ओंख्रै बिनि उनाव मा होनो नारजि ओंख्रै सबाइ दाउ बेफोर' नङा होमबा नोंथां।
औ।
होनबा आं नोंथांनो गेजेरावनो मा होनो अनला ओंख्रि संनायनि एसे मा होनो आदबफोरखौनो खोन्थालांसै जोंनो गिबियाव मा होनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो मा माइरं नांग्रोगोन। जोंना जेनेबा ओंख्रिखौ नों बेसेबां बेसेबां जखानि जो मा माइरंखौ जोङो मा दैयाव सोमनानै लानांगोन।
औ।
बिनि उनाव मा होनो जेब्ला जोंनिया मा होनो माइरङा गुरै जागोन होनबा जोङो बेखौ उवालाव एबा मा होनो दानि जों बे मा होनो ग्रिनडार एबा मिकसार फोराव मा खालामनो हायो। मा होनो दुफु दुफु जानाय जोङो मा खालामना लानांगोन अन गुन्दै खालामनानै लानांगोन आरो ना जोङो अनला खैखांनो थाखाय। बिनि उनाव मा होनो अनला ओंख्रियाव जोङो जेनेबा दाउ बेदर होगोनबा फारसेथिं जोङो मा होनो दाउ बेदरखौ सारायाव मा होनो उसेेरनानै सामब्राम गोजा बा मा होनो बानलु जेनेबा नांगौ न मा मा नोंसो जेनेबा मा मा मस्लाफोर बाहायो जेनेबा जिरा पाउदारफोर बा पास करन बेफोरबायदि मा होनो माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ जेनेबा नों सा जेनेबा न'आव मा बाहायो बेखौ होनानै मा होनो मोजाङै एवनानै लानांगोन आरोना
ओं
बिनि उनाव मा होनो जोंहा बेयाव मा होनो नांगौ जखानि जोङो मा दैखौ होनानै लानानै गोदौ होनांगोन आरोना मोजाङै बिनि उनाव जोङो मा मा होनो अनला ओंख्रिखौ जोङो माबाखौ अन गुन्दैखौ जोङो दैजों इसे ए लागायनानै हरनांगोन आरोना जेनेबा नांगौ जखानि दै होनानि सिगाङावनो जों दै होखादोंमोन ना बेनि थाखाय जों माने बांद्राय लावलाव दै होबाबो जानाय नङा एसे जेनेबा ओंख्रिया जेरै मा होनो मोजां जागोन ओमफ्राय लावौ जाबाथ'ओंख्रिया गोथाव जाय ना नांगौ ज खानि दैखौ होनानै जोङो मा खालामनांगोन मोजाङै गलायनानै जोङो बे गोदौबाय जेब्ला जोंना बै बेदर होनाय दै ओंख्रिया गोदौगोन होनब्ला जोङो हरनांगोन आरोना ओ सोरबा सोरबा मा होनो अन गुन्दैखौ खौ बिदिनो फ्रिफ्रिबो सारनानै हरनाय नुनो मोनो बिदिनो होनबाबो जायखि जेरैखि हरा मानो जोङो मा होनो बे अनखौ हरखांनायनि उनाव जोङो गारबाजों माने लासै लासै जोङो एसे गोबावै जेनेबा अनला ओंख्रिनि एसे महर सान्दिजों मा ओंख्रिखौ एरबाय थानानै होनांगौ आरो ना जोंनिया नङाबा जोंनिया मा जायो अनला ओंख्रिया गोदोगोनबो आरोना मा फिथर फिथर लाद्रा फिथ्रा जोंना इ बिदि जालाबायनो नागिरो आरो बिदिबाथाय जोंना मा जायो ओंख्रिया थावै जायो आरोना आरो दा जोंहा मा जेब्ला जों बेखौ हरखांगोन अन गुन्दैखौ जों गोदौनायबोयो दै ओंख्रियाव होमबा जों मा खारदै इसे होनानै लानांगोन आरोना नोंथाङा आरो जोंना बे खारदैखौ बोरै मोनो होनबा जोंना जोंना गोबां मा होनो बेसादफोरनिफ्राय जों खारदैखौ बायनानै लायो जोंना मा होनो जोंना खायसे मानसिफोरा मा होनो सबाइबो होयो जोंना सबाइ माबाखांनाय मारा होखां नाय जोंनि बै बासाफोरखौबो जों मा सावनानै बानायनो जेनेबा नालेंखर बिगुर सोरबा सोरबा मा होनो थालिर फस्लाफोरखौ दाननानै फोराननानैबो बानायो आरो मा जोंना मा होनो मैथ्रुनियाबो जोंनिया जोबोद मोजां जायो आरोना मैथ्रु माबाया मैथ्रुनि फि फांनि माबायाबो खारदैयाबो जोंना जोबोद गोबाब जायो होननानै बानायो आरोना जोंना बांसिनना जोंना थालिर आरो मैथ्रु बिफांखौनो बानायो आरोना जोंनि नवाव बेबायदिनो जोङो मा नांगौ जखानि खारदैखौ हरनांगोन आरो जोंनाव जुदि खारदै गैथाराबा जोंना मा बेकिं सदा मोनो ना बाजार राव बे बेखिं सदा जों एसे माने नांगौ जखानि होनानै लानांगोन आरोआरो बांद्राय होबाथाय जोंना जानाय नङा खारदै हायाव जोंना मोनजोबबा गोबाब मोनजायोना बेनि थाखाय जों मा नांगौ जखानिल' होनांगोन आरोना जोंनिया बेबायदिनो जोंहा मा होनो अनला अरखांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो जोंना जेब्ला बेदरा मोनगोन बा ओंख्रिया मा होनो जाजाथाव जेनेबा मिडियाम लाथा जागोन होमबा जों मा ओंख्रिया जोंना मा मोनगोन आर ना जोंना जेब्ला मा होनो माइरंफ्रा मोनगोन होनोमबा जों बेखौ मा खालामनांगौ बेयाव जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होमबा जोंना मा जायो ओंख्रिया जोबोद गोथाव मोदोमफ्रुलायनाय गोथाव जायो आरो ना
औ
बेबायदिनो जोंना मा अनला ओंख्रिखौ जोंना मा जो गोदो गोदायनि मा होनो दोरोङारि हाबा खुंनो जोंना मा अनला ओंख्रिखौ होनाय नुनो मोनो आरोना जोंनिया ओमफ्राय बे अनला ओंख्रियाव जो दावला मासि दावलि मासि बिदि होैनाय हुदाबो दं आरोना म होनो बिनि अनगायैबो जोंना मा माखासे मा होनो पस कासफ्रावबो गिदिर गिदिर हाबाफोरावबो जोंना दा होनो जोंना अनला ओंख्रिखौ नुनो मोनो आर ना होनाय नुनो मोनो आरो जोंनाव माखासे दोरोङारि दिन्थिफुंनाय जोंना बेफोरावबो जोङो अनला ओख्रिखौ मा होनो दिन्थिफुंहैनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
ओम
बेनि अनगायैबो जोंना मा जोंन मा दंबावो नारजि अमायाबो जोंना मा जोंना बर'फोरनि जे गोबां मा होनो गोदोनिफोरनो सै सोलिबोनाय मोनसे मोनसे माने बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रि आरो बे जोंना नार्जि ओंख्रिखौ होदोंंमोन नारजिखौ फाथो बिफांनिफ्राय जोंना खानानै लायनांगोन जोंना दानि द' फाथोआ द जा जोंहा एसे देरहां गोजौ गोजौ देरहांनो जाबायना जेब्ला फाथोआ मानो एसे गोरा जागोन होनब्ला जों मा दाननाय समाव जों फाथोनि बिलाइखौ खानानै दोनफै नांगो नङा होमबा नोंथां दा नों सायबा फिफांनिफ्रायबो खाना दोनफै जायो फाथो गोखाफोरा खायसेफोरा मा होनो गोखा जायो खायसेया गोदै जायो जोंनिथिंहाय एसे लगायानो जायो आरोना सोरबा बोंसि माने गोखा जानो मोजां मोङा गोखाबो गोजा सङो बिदिनो फोराननानै फाथोखौ जों मा मोजाङै प्लास्टिक बाव बे बस्थाफ्राव मा होनो खाथेनानै जोंना मा
गोदोआवथ' जोंना अगदाबो ओंखाम ओंख सङोमोन ना बे अरदाबथिं दोन्नाय जायो आरोना एसे मोजां माब गोमोरोम जायो होननानै जोंना दोननाय जायो आरोना बिनि उनाव बे नारजिखौ लानानै जोंना मा होनो दैयाव सोमनाय जायो आरो ना जेनेबा देन्थाफोर बा एम्फौ सथोफोरखौ मोजाङै बासिनानै जोंनिया गोखा खारनायनि होननानै जेनेबा गोखाबा गोखा नङाबाबो आं स दोननायनि जेनेबा लागायबाबो जायखिजाया जोंना मा होनो सोमनानै दोनो आरोना बेबायदिनो सोमनायनि उनाव बोखांनानै जोंना मा खालामनाय जायो थौ लानानै जोंना थौआव जोंना खारैजों खारैजों जोंना मा खारै होनानै जोंना एरै एरै मा खालामनाय जायो एसे रेबे मा होनो रबनाय बायदि मोजाङै एवनाय जायो आरोना जायो बिनि उनाव मा होनो बेबायदिनो जायो ना जोंहा नारजि ओंख्रि ओमफ्राय
मा होनो जेब्ला नारजि ओंख्रिया रुइगोन होनबा जों मा फार्स्टथिं जोंना मा अमा बेदर आरो जेनेबा मा होयो बेखौ एवनानै लानानै हरनांगौ हरा जेब्ला मा होनो जोंना नारजिया माबागोन नारजिया गेब्लेगोन आरो ना मिस मिस ओमफ्राय जों
थिं नारजि गेब्लेनायनि थाखाय मा होनांगौ बेसेबां खारै नङाबा बेखिनि सरा होनांगौ बिदिनो नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लिखौ जों होखानांगौ बेदर एवनायाव बेबायदिनो जोङो मोजाङै गोदौहोनानै एसे थि जखानि जायोब्ला जों मा बेयाव गंगार दुनदिया बा मग' दुन्दि होनो हायो आरोना बिदिनो अब्ला नोंथाङाबो बर'फोरनि दोरोङाारि ओंख्रिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ दा नोंथाङथ' माखासेखौ बुंलांखाबाय नङा होमबा जेरै अनला आरो नारजि अमा बेफोरखौ संनायखौहाय आं आङो दा माखासे जेरै बर'फोरनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै दंबावोब्ला जेरै नाफाम ओंख्रि आरो सबाइ सामस जेरावहाय जोंहा नाफाम ओंख्रियाबो जों जि आइटेक मोनो मोनसे ओंख्रि नङा होमबा? बे ओंख्रिखौहाय जोङो माबोरै सङो आं बेखौ नोंथां ओ फंनसो खोन्थानो सानदों आरो नाफाम ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो मा ना नांखागोन नङा होमबा ना नाफामखौ देनानै लाग्रोनांगोन आरो सिगङावनो नाफाम बानायनो थाखाय ओमफ्रायहाय बेनि उनाव जोङो बे नाखौहाय जोंहाथ' दैमाफ्राव लायो आरो नङाबा सोङो दैज्लां बोथोरफ्राव बे माखासे ओ दुब्लिफ्राव बा जाम्फैफ्राव अखा सानानै मोनो सेन सानानै मोनो नङा होमबा? बे नाफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै लानानै गिबियाव फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो मोजाङै हाय जोंहाथ' नाफोरा फुख्रिफ्रावबो थायो खिन्थु जोङो बे ना गिजिरफोरजों बांसिन बानायनायखौ नुनो मोना आरो मानो होनबा ना फिसाया साबसिन जायो होननानै जोङो मोनथियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो मा खालामगोन बे नाफोरखौ जोङो मोजाङै फोराननानै जेब्ला बेफोरखौ जोङो अरावहाय फोरानो आरो खायफा सान्दुंआवबो फोरानो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै नाया रानोब्ला जोङो बेखौ देनाय जायो आरो ओमफ्राय देना जोङो बेखौ सिगाङावनो मोजाङैहाय देेनांगोन बेवहाय जोङो माखासे उम थास'नि बिसं बे जेरै थास' गांखङा बे थास' गोसोमनि बेखौ होयो आरो ओमफ्राय बेखौबो मोजाङै हायनो देग्लिफानानै लानाय जायो आरो मोननैजोंहाय ज' देनानै बेखौहाय जोङो हासुङाव नङाबा भयामफ्राव सोनानै दोनो आरो औवानि हासुंफोराव जों सोनानै दोनो बे औवानि हासुंफ्रावबो जोङो बे माखासे थालिरनि बिगुरफोर बा थालिर गांखंफोरखौ हाफ्लेनानै ओ सिथमनानै बेखौ जोङो ना बुथुमनानै दोनो आरो जाहाथे बेयाव बारा हाबा आरो भयामफ्राव खौबो जोङो मोजाङै मारियो। बार हाबोब्ला बेवहाय मा मैखुन बारनायनि ओ खाबु थायो आरो मैखुन बार बेखौ जाजानाय जानाय नङा आरो। दा बेखौनो जोङो से दान नै दान बेबायदि गोबाव दोननांगौ नालाय ओंखायनो जों मोजाङैहाय माथिनानै दोननाय जायो आरो मोजाङै मानिनानै दोनाब्ला जोंहा बाव ओ जाजानाया जायो नालाय ओंखायनो जेब्ला से दान नै दाननि जायो अब्ला जों बेखौ जानाय जायो बांसिन बेखौ जोङो थास' बिसंफोरजों जानाय जायो ओमफ्राय फा ओरैनो नाफाम गोजाबो बाथोन एवनानै जायो आरो खायफा ओरैनो। बिदैबो फुदुंनानै जायो नाफाम बिदै ओमफ्राय बिदिनो थास' बिसंफोरजों जायोब्ला जों बे थास'नि बिसंफोरखौ जोङो सिगां खानानै लाबोनांगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय फोसाबनानै एवनानै लागोन आरो ओमफ्राय जोङो बे नाफामखौबो एवफागोन आरो फ्राय मोननायजों जोङो मोननैजों जोङो ओ मोजाङैहाय लागोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो लगायनानै ओ मोजाङै गोदौबा बे मोजाङै एवग्रोनांगोन आरो फार्स्टआव थाब दै होनो नाङा आरो मोजाङै एवनो नांगोन ओमफ्राय एवखांनानै जोङो बेखौ दै एसे गुदुंखौ होबा साबसिन जायो आरो मानोबा दै गुसुजोंबा एसे माननो नागिरोना थास'फोरा बिदि आरो ओमफ्राय फ्रायहाय बेखौ मोजाङै एवनानै जोङो उनावहाय बिदिनो संनाय जायो आरोबाव जेब्ला नाफाम ओंख्रि गोजा संनोब्लाबो जोङो पियास फोरखौ जोङो मोजाङै हानानै लानांगोन आरो गेसफोरखौ नां थोजासे हानानै लानानै जोङो बेखौ मा खालामखो ओ दै एसे होगोन बेनि उनावहाय गोदौ होनानै बेखौबो खांनानै जों ओरैनो नाफाम गोसा बाथोन जानाय जायो आरो बेबायदिनो सङो जोंहा नाफामखौ खायफा एसे टमेट'फोरजोंबो संनाय जायो। बिदिनो आरो ओमफ्राय आरोबाव गोबां बिदिनो सबायाइ साम'बो सङो सबायाइ साम'खौ जोङो सबायजों साम'जोंल' सङा ओ बिदिनो टमेट'फोरजों नेरसिंफोरजों सङो आरो फाजा ओमफ्राय जोङो बे थम साम'खौ जोङो दैमानिफ्राय लायग्रोनांगोन दा ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो साम'खौ लाबोनानै दानफैनानै ओ सिगाङाव बिनि माखासे दाखोनफोरखौ जों गारनानै लाग्रोनांगोन मोजाङैनो ओमफ्रायहाय जोङो बे सामावनि खिथुखौ जोङो दाननानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय जोङो मोजाङैहाय मानजिनो नांगोन आरो ओमफ्राय मानजिनानै जोङो बेखौ गोजों खालामथारनांगोन आरो बे मानजिनाय समाव समाव जोंहा खायफा मनाफोरावबो सोनानै फुख'यो आरो ओमफ्राय आरो खाय खायफा बिदिनो ओम थौफ्रावहाय लानानै नारें लेबुनि बिदैफोरखौ एसे सेबनानै अरख'नायनि मानजिनाय जायो मोजाङैनो ओमफ्राय बेनि उनाव साम'आ गोजों जायो जायोब्ला बेखौहाय जोङो मो जै सुखांनानै लागोन आरो दै मोजांजों सुखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन बेखौ दोनथ'नानै जोङो दैयाव दसे दोन्थ'नानै ओ सबायखौ जोङो माबा खालामगोन आरो अननानै लाग्रोगोन आरो सबायखौबो जोंहा न'आवनो थाखायोना बांसिन मानसिफोरनावनो बे न'आवनो गायखायो नालाय सबाय खौ एसे एवबाय ओमफ्राय बेखौ हुख्रेमबाय आरोबाव उवालाव देबावनाय जायो आरो मानबा बिनि बेगुरफोरखौ खुनाय जायो ओमफ्राय बेखौहाय मोजाङैनो संग्रायफोरजों सनानै लागोन आरो बेखौबो मोजाङै सुनानै ओ कुकारफ्राव रुनानै लायो आरो आथिखालाव बांसिन कुकार जावनो रुखासै नङा होनोमब नोंथां बेबायदि आरो ओमफ्राय कुकाराव रुबाय उनावहाय एसे खारै होनानै आरोबाव गाखोफिनबावनाय जायो जाहाथे थाब ज'यो बेनि थाखाय आरो खारै होयोबा थाब होयो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो सबाइ साम'खौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन आरो बिनिफ्रायसो जोङो एवखाङोब्ला ओ एसे सबायाइ साम'खौ बांद्राय गोरान एवथारोब्ला साम'आ सबबाबो ओंखारा आरो ओंखायनो बांद्राय एवफ्रामनोबो नाङा जेब्ला साम'नो देहा रानो अब्ला एसे दै होयै होयै फोमोननानै लाग्रखानांगोन आरो बिनि उनाव जोङो रुनानै लानाय सबायखौहाय बे साम'आव होसननो हायो आरो ओमफ्राय ओ बिदिनो मोनोब्ला गोदौखांनानै मोनोब्ला जोंहा गंगार दुन्दियाबा दुन्दियाफोरखौ जोङ साननानै होनाय जायो आरो दा नोंथांजों सावरायनानै